नि रायलायदों ना?
औ नोंथां खोनागासिनो।
अब्ला जों बे दसे समाव बर'निनो दोर रोङारि जेरै माइ गायनाय माइ गायनायाव माबाफोर
खान्थि माखासे फोरबोफोर दं बेफोरनि सायाव रायलाय जागोन ना नोंथां?
सावरायजागोन नोंथां थारैनो।
अब्ला नोंथाङानो बुंगोदो नामा।
औ जागोन नोंथां। उम माइ गायनायाव बेरखांनाय माखा से दोरोङारि खान्थिफोर ना नोंथां?
औ
औ गिबियावनो दोरों होननानै बुङोब्लाथ' जोङो मिथियो गोदो गोदायनिफ्राय जे जोंनि ओ गोदो समनिफ्रायनो बाहायबोनाय बा बाहायजाबोनाय माखासे नेमखान्थिफोरखौनो जोङो मिथिनानै मोनो। जाय नेमखान्थिफोरखौ जोंनि आबै आबौ आइ आफामोना गोदो गोदायनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ सोलि बाहायबोदों लोगो सेनो दिनैसिम दिनैसिमबो सोलिबोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों। बेजोंनो ओ जों दोरों होननानै दोरोंनि गेजेरावनो जोङो माखासे दोरोङारि हाबाफोरखौबो मानिनानै सोलिबोदों जेरैबायदि दोरोङाव जोङोहाय माखासे ओ मावनाय दांनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय दानाय लुनाय बिफोर गासिबो खामानिफोरखौ नुनो मोनो दोरों बेफोरखौ दोरोंनि सिङावनो सावरायनायखौ जोङो नुनो मोनो बेजोंनो बेनि अनगायैबो ओ मोनसे दोरोंनि सिङाव सावरायजानाय मोनसे आयदा जेरैबायदि जोङो ओ माइ गायनाय बेफोर बेबो जोंनि दोरोंनि सिङावनो सावरायजानाय मोनसे बाहागो जेरैबायदि जोङो माइ गायनायाव माखासे गोदो गोदायनिफ्रायनो दोरोङारि खान्थिफोर बाहायबोनायखौ नुनो मोनबोदों। गिबियावनो माइखौ जोङो दैलां बोथोर एबा अखा हानाय समावहाय गायनायखौ नुनो मोनो अखा हानाय दैलां बोथोरनि अनगायैबो जोङो ओ गोदोहाय गोदो समावहाय जोङो ओ मेसें समावहाय ओ माखासे माइफोरखौ गायनायखौ नुनो मोनोमोन ओ थेवब्लाबो दैज्लांनि माइखौनो जोङो बांसिनैहाय ओ गोनांथार होननानै साननाय साननानै लायो एबा दासिमबो जोङो दैज्लांआवनो आबाद मावनानै जाबोगासिनो दङ माइ आबाद ओ बेफबादि माइ आबाद मावनाय मायने मावनायनि दोरों मावनायाव बेरखांनाय दोरों होननानै बुङोब्ला जोङो माइ गायनायावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोसौजों हालेवनाय बेफोरबायदि नेमफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आथिखालाव मोसौजों हाल एवाब्लाबो नाथाय जोङो माइखौ दोरोङारि खान्थिजोंनो गाय गायबोयो जेरैबायदि दैलाङाव दैलां बोथोराव जोङो माइखौ गायो बेजों लोगोसे माइ गायनायनि सिगाङावनो जोङो खोथियाखौ फोनाय फोनानै लाग्रोनाय जायो आरो ओ थिग बेबायदिनो जेब्ला जेब्ला खोथियाहाय गायजाथाव एबा एसे जौवो अब्लानो जोङो माइखौहाय दुब्लियाव गायनाय जायो आरो। बेनि गेजेर जों नोंथाङाबो बुंनो हागोन आरो।
औ नोंथां माइ गायनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोङो बर'नि गाहाय थाना थानायनि राहायानो जादों आबाद मावनाय। जेरै जोङो आबाद मावनाय होनोब्ला जोङो गुबैयै माइ गायनायखौनो जोङो थांना थानायनि गुबै राहा होननानै बुंनो हायो। माइ गायनायानो गोदोनिफ्रायनो जोङो बर' सुबुंखौ बांसिनानो माइ गायनानै न'खर संसारखौ खुंबोनाय जेरै रांखान्थि बिथिङावनो जोङो जौगानायखौ नुबोदों। जे माइखौ गायनानै मोनो जोङो बैफोरखौ फाननानै जोङो रां गाद रां रांखान्थि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनायखौ नुनो मोनो। बेजों लोगोसेनो माइखौ जोङो मोननै रोखोम खोमनि गायनाय नुनो मोनो जेरै
खासिया गायनाय आरो गुबुन मोनसे मुं दंबावो खासिया गायनायखौ जोङो गुबैयै खननै खनसे फुफिननानै गाय-गायनाय आरो बेखौनो गायखानायखौनो जोङो फुफिननानै गायफिननाय डाबल बेबादिखौ जों नुनो मोनो माइ गायनाय होनना बुङोब्लाथ' जों माइ गायनायाव खालि माइ गायनायल' नङा बेजों लोगोसेनो गोबां रोखोमनि फोरबोफोर बा दोरोङारि फोरबो होननानै बुंनो हायो बेफोरखौ जों नुबोयो जेरै गसा लानाय नांगोल जांख्रा बाख्रि गाय सननाय। आग लायनाय खाथ औ ओंखाम गोरलै बेैफोरखौ जों गोदोनिफ्राय